औ नोंथां दं नोंथां।
आङो बिदिनो दंथ'यो नोंथां। नोंथाङालाय?
औ आंबो बिदिनो ओरैनो जिरायनानैनो दंथ'यो। औ नोंथाङा आंनो मोनसे आयदानि सायाव आंजोंहाय रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला आयदाखौ जागायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां।
औ औ जोंनि बर'फोरनि बा बर' ओनसोलफोरावथ' बर' गामिखौ माने आइजोफोराहाय गोबां रोखोमनि हाग्रानिफ्राय ओ मैगं थाइगं खाबथिंनानै जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। औ ओ जोङो ओ गोबां मेगंखौनो खाबथिंनो जानो हायो नोंथां। ओ बिदिनो जोङो बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं नायगिरनानै ओ मोजां मोजां रोखोमनि ओ मैगं थाइगं नायगिरनानै जोङो ओ मैगंफोरखौ जानो हायो नोंथां ओ जो ओ जोङो जेरैहाय बिदिनो ओ मेसें बोथोरावहाय जोंहा गोबां ओ मा होनो मैगं मोनो। ओ बिदिनो जोङो ओ गुथा मोनो गुथ्रा मोनो बेनि उनाव जोङो ओ मानि मुनि ओ फिसा गेदेर मोनो ओ बेनि उनाव जोङो आरो दा दैलां बोथोराव मोनबावो ओ बिदिनो उम मा होनो बिदि खोलोम मैगं ओ बि दिनो आरो औ ओ बिदिनो जोङो ओ गोबां ओ मा होनो बेफोरखौ मैगंफोरखौ मोननो हायो आरो। ओ आरोबाव मोनबावो जोङो ओ बिदिनो गोबां मा होनो दा दैलां बोथोरनि ओ मैगंफोरा जोंना थास' बिबार ओ बिदिनो ओ थास' बुगाबो थास' बुगाखौबो जों जानो हायो। आरो बिदिनो जोङो दा ओ थास'आथेंखौबो जानो हायो। ओ बिदिनो जोङो आरोबाव ओ मेसें बोथोरफोराव जोंहा मोननो हायो बि थास'निनो बेदरफोरखौ जोङो ओ जावहैनानै जेनेबा ओ ओ दुब्लि फोथारफोराव ओ जावनो थांब्लानो जोङो बिदि थास' बेदरखौ मोननो हायो हाग्रानि। अ जों औ जोङो गोबां जानो हायो बेफोरबायदिनो। ओ आरोबाव मोननो हायो गोबां बायदिसिना रोखोम जोङो ओ बिदिनो मैगंफोरखौ जों गोबां ओ मोननो हायो आरो नोंथां। ओ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो।
औ औ नोंथां फोरमायनो हागोन। ओ जोंनि गामि गफा ओनसोलनि बर' आइ जोफोराथ' गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ बा मैगं गोथांफोरखौहाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय खाबथिंनानै गोदोनि निफ्रायनो ओ संनानै जानायफोरखौ जों नुनो मोनबोदों। ओ बेफोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव मोनो। बा गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन मैगंफोरखौनो जोङो दैज्लां बोथोराव मोनो। मेसें बोथोरनि मैगं होननानै बुङोब्लाथ' जों गाससिबो मोनथिखायो जे मेसें बोथोरावहाय गासैबो ओ बेफोरबा दिनो बुथा खुथ्राफोरखौहाय जोङो मालायनि बारिफोराव बा ओरैनो जावफ्लेनानै दोननाय जायगाफोरनिफ्राय खाबथिंनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जोङो नुनो मोनबावो जे ओ बेफोरबायदिनो ओ मानिमुनि गिदिर आरो फिसा मोननै रोखोमनि थायो। बेखौबो जोङो मोननैखौबो जायो। ओ बेनि उनावहाय जोङो धरम फुलखौ मोननो हायो। बा अन्थाइ बाजाब बेफोरबादिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन ओ मैगंफोरखौहाय जोंङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय नायगिरनानै जायो‌। खिफिलेवा बेफोरखौबो जोंङो जानो हायो बा बेफोरबायदिनो जारि बिलाइ बेफोरखौहाय जोङो नागिरथिंनानै जायो आरो नोंथां। दैज्लां बोथोरनि होननानै बुंङोब्लाथ' जों गा गासैबो मोनथिखायो जे ओ खोलोम मैगं बा फुं मैगं बेफोरखौहाय जोङो दुब्लि फोथारफोरावहाय नागिरनानै जानो हायो आरो बेनि उनाव हाय आरोबाव दंबावो जोंना दिंखिया। दिंखियाखौबोथ' जोङो आथिखालाव मोननै ओ मोननै जा बोथोर बेयावबो जानायखौ नुनो मोनो। गोदोनि सुबुंफोरा नाथाय बैसागु बोथोरनि समावल' बे दिंखिया ओंख्रि खौहाय ओ खाबथिंनानै जायोमोन आरो नोंथां। नाथाय ओ आथिखालनि दिनावथ' जोङो नुनो मोनो जे मोननैबो बोसोरावनो जोङो दिंखियानि जा मैगं बेखौहाय संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदियैनो जोङो दैज्लां बोथोरावहाय ओ ओ थास'नि बिबार, बा थास'नि बुग्ला, बा थास' आथिंफोरखौहाय जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ मेसें बोथोरावहाय जों गास सैबो मोनथिखायो जे थास'नि जा बेदर बियो मेसें बोथोरावहाय ओ बेदर थांनायखौ जों मोनथिनानै मोनो। ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ मेसें बोथोरावहाय थास' बेदरखौहाय जोङो जावनानै ओंख्रि महरै संनानै जायो आरो बेफोरखौ बेफोर मैगंखौहाय जोङो गोबां गुबुन गुबुन खान्थिजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो। जेरैबादिहाय जोङो थास' बेदरखौहाय ओ नाजोंबो जानो हायोबा अमा बेदरबा बयलार बेदर बा बेफोरबायदिनो देसि दाउफोरजोंहाय जोङो जानायखौ नुनो मोनो। बे थास' ओंख्रि खौहाय जोङो मोननै रोखोमै जानो हायो। जेरैबादिहाय थाव गुबैजोंबो थावजों ओंख्रि संनानै जानो हायो बा ओ मोखि होनानै बा गोखै होनानै संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जोंनि बर' हारियाव थ' खारै ओंख्रिया ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थायो बा मख'जाथाव ओंख्रि बे मोनसे। ओ बे थास'खौबो जोङो खारै ओंख्रिजोंबो संनानै जानायफोरखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो गोबां गोथां ओंख्रिफोरखौहाय एवनानै जानायनि अनगायैबो ओ खारैजोंहाय जोङो मेख्राइ मैगं बा खारदै खारैखौ जोङो नाजों जानाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजावहाय गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरखौहाय ओ मैगं थाइगंफोरखौहाय जोंङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय हाबथिंनानै दिनैसिम जानायखौ नुनो मोनदों बे हाग्रा बंग्रानिफ्राय जानायनि ओ ओंख्रिफोरखौहाय जों गोबां रोखोमनि गोबां ओ मुलि हारिनि ओंख्रिफोरखौबो नुनो मोनो जेरैबादिहाय जोंङो बे जारि मैगंआबोथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोरैनो मोजां नङा होमबा नोंथां। ओ सोरबा सा एसे सुबुंङा एसे लोमजानाय बायदि मोनोब्ला जों बेखौहाय ओ जोंनि लकेल दाउ बा न'नि दाउफोरखौ बुथारनानै बेखौहाय जोंङो रोसि बा रुदुमनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। बिदि बेबादि जायोब्ला जोंनि देहाया एसे गोसारो होननानै जोंङो गोदोनि आबै आबौमोननिफ्राय मिथिनानै मोनो। बेफोरबादिनो मानि मानिमुनि होननानै बुंङोब्लाबो मानि मुनियाबोथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोरैनो मोजां नंङा होमबा नोंथां? बेखौबो जोंङो बर'फोरा आलुजों एवनानै बा ओ बे मानि मुनि गोजायैब्लाबो थावजों एवनानै जानायफोरखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंङो बे मानि मुनिखौहाय गोबां बेदर फोरजोंबो गुबुन गुबुन बेदरफोरजों जानायखौ नुनो मोनो। आरो बेफोरबायदिनो धरम होननानै बुङोब्लाबो धरम फुलाबो जोंनि उदैनि थाखाय बा जोंनि देहानि थाखाय जोबोरैनो मोजां। बेबो मोनसे मुलि हारिनिनो ओंख्रि होननानै जोङो साननानै लानो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
ओरैनो जोङो थास' होननानै बुङोब्लाबोथ' जोंना थास'आबो मोनसे मुलि हारिनोनो ओंख्रि। थास'खौ जों मोनथिनानै मोनो जे बेयो थैनि थाखाय बा देहानि थाखाय जोबोरैनो मोजां होननानै। ओ डक्टरफोरखौबो बेबादिनो दुरबल बा माबा मोनसे लोमजायोब्ला थैनि एसे गोनांथि जायोब्ला जोङो डक्टरफोरनियाव थाङोब्ला जोङो बुंनायखौ खोनानो मोनो जे थास' जा होननानै। बेनिखायनो जोङो बेखौबो मुलि हारिनि ओंख्रियाव सोसननो हायो आरो नोंथां। बेफोरबायदियैनो जोङो अन्थाइ बाजाब बा खिफिलेवा होननानै बुङोब्लाबो बेफोरबो जोंना मोनसे मोनफा मोनफा ओ मुलि हारिनि ओंख्रियावनो गोग्लैयो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो गोदोनि आइजोफोराहाय जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरखौहाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय हाबथिंनानै संनानै जानायफोरखौ नुनो मोनबोदों जोङो। बिनि अनगायैबो जोंनि बर' आइजो फोराहाय गोबां खाथि खालानि दुब्लि फोथारफोर थायोब्ला बा हाखर हाला दंग'फोर थायोब्ला बेफोरनिफ्राय जोङो ना गुरनानै ओ नाखौ बुथुमनानै ओ ओंख्रि महरै संनानै जानायखौबो नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जों गोबां रोखोमनि गोखै मैगं थाइगंफोरखौबो जों थिनानै जानायखौ नुनो मोनो जेरैबादिहाय मैथा बे मैथाखौबो जोङो जोंनि ओ न'सुंसे बा जोंनि न' खाथियाव ओरैनो गोग्लैसोनानै थानाय हा थायोब्ला बेखौहाय जोङो जावफ्लेनानै ओ बेवहाय जोङो बे ओंख्रि मैथा गोखैखौहाय जोङो फोनानै ओंख्रि महरै नाजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो।
बेनि अनगायैबो जोङो बेफोरखौहाय जोङो बेदर बा दालिफोरावबो होनानै संनानै जानायफोरखौहाय नुनो मोनो आरो नोंथां। बेफोरबायदियैनो जोंनि बर' समाजावहाय गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो बेफोरबायदिनो खाबथिंनाय मैगंफोरखौहाय संनानै जानायखौ नु मोनो। नुनो मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां। नोंथाङा जिथु होनदांबाय गोखै मैगं ओ बिदिनो जोङो सिंग्रि मैखैखौबो जोङो जानो हायो बिदिनो जोबोद गोथाव जायो जोङो सिंग्रि मैखिखौ खौ नाजों जायोब्ला बिदिनो सिंग्रि मैगिखौथ' बांसिनानो नादों जायो आरो बिदिनो दालिजोंबो जाजायो नोंथां औ जोबोद गोथाव गोथाव मोनो माने बेफोरो हाग्रानि मैगंफोरा औ बिदिनो आरो जों मोनबावो माथि खालदाब होननाय बेखौ जोंनि एरियाव मोननो नागिरा। बांद्राय गुबुनाव मोनो नोंथां थेवबोथ' जोंनि ओ मैगंआनो ओ नायगिरनानै मोननो हानाय। ओ बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि ओ माने मा होनो। मैगं मोनबावो नायगिरनानै जानो हायो नोंथां बिदिनो जोङो थास' खौबो जों औ जों थास'खौबो जोङो मोननै रोखोमनि मोननो हायो आरो नोंथां मोनसे जाबाय बे थास' मा होनोमोनलाय बेखौबो जोङो मुलि महरै जानो हायोनो नोंथां दाउ। मोैनो संनानै ज ह औ जों। बिदिनो औ जोङो जोबोद मोजां माने जोंनि थाखाय हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगंफोरा। ओ जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे गुथानायाबो जोंनि। ओ देहानि थाखाय मोजां जोंनो जिहेथु आइरन नांगौ नालाय बे। गुथायाव जिहेथु आयरन थायो नालाय जोंनि थाखाय बे गुथा गुथ्राफोरा। ओ आइरन दङ नालाय बिदिनो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो नोंथां बेफोरखौ जोङो। जानांगौ माने औ गारसोना दोननाङा आरो बेफोरो गाज्रि बुस्थु होननानै। गोबां मानसियानो जायो माने इफोरखौ जोङो। औ बिदिनो मोजां मोजां मैगं थाइगं मोनो नालाय। बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा। औ।
नोंथां औ।